खोनथा नोंथां औ नोंथां खोनादों ना? खोनादों नोंथां।
हेलौ
हेलौ
औ औ दे बुं।
औ खोनादों दा नोंथां आं माने औ मा खालामदोंमोन नोंथां?
दे आं जिरायनानै दं र'।
ए मा नोंथाङा ओंखाम जाखांबायमोन? हेलौ
जाखांबाय। नोंथाङा मा मा जाहोन ओंख्रियाथ' जोंहा नै माबा दालियानो।
ओ। आं माने नोंथांजों मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो होननानै सानदोंमोन आरोखि जुदि नोंथाङा ओरैनो नो दं बा दसे सम होनो हागोन बा। सावराय सावरायगौमोन आरोखि।
औ सावरायजागोन दे नोंथाङा आंनि माने माबाखौ मोजाङै क्लियारै
औ खोनादों नोंथां आं दिनै आयदा लानायानो जादों जे जोंहा मिथिंगायारि सम्पद आं एसे बे बेखउना होग्रोना नों नोंथाङा बुंग्रनो
दे नोंथाङा एसे बेखेवना नाग्रोदो।
औ जोंहा मिथिंगायारि सम्पद बुङोब्लाथ' ओरैनो जे जोंहा मिथिंगानिफ्राय मोननाय जे माखासे बुस्थुफोर जेरै जोंहा होनो थाङो होनो होननो थाङोब्ला दंफां लाइफां दै हा बेफोर औ बायदिसिना बेफोर बुस्थुफ्रानो मिथिंगायारि सम्फद आरो जोंहा सम्पद होननानै बुङोब्लाथ' जे जोंहा सम्पदखौ मोनथाम बाहागोआव राननायखौ जों मोनो। मोननो हायो आरोखि जेरै जोंहा मिथिंगायारि सम्पद आरो। ओमफाय मिथिंगायारि सम्पद सुबुं सम्फद। सुबुं बानायनाय सम्पद बे मोनथाम सम्पदखौ जोंहा मोननो हायो आरोखि जे जोंहा सम्पदखौ सम्फद होनोब्ला मोनथाम बाहागोआव राननाय बेखौ औ सम्पदखौ जाहा मिथिंगायारि सम्पद होनोब्लाथ' जेरै बिदिनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बुस्थुफोरखौनो जोंहा मिंगायारि सम फोर होननानै बुङो जेरै दानसो बुंदों हा दै दंफां लाइफां बिदिनो बायदिसिना बेफोर बुस्थुफोरखौनो जों मिथिंगायारि सम्द होननानै बुङो आरो जोंहा मिथिंगायारि सम्द मिथिंगायारि सम्प आरो माखासे मिथिंगायारि सम्पद बेफोरखौ जोबलांनायखौ जों मोननो थांगासिनो जेरै जोंहा दंफां लाइफांफोराबो जोंहा गोबां बिदिनो खहा जानायखौ नुनो मोनदों आथिखालाव आरो जोंहा बिदिनो खयला थाव बेफोर माखासे मिथिंगानिफ्राय मोननाय सम्फदफोरा जोंहा गोमालांनो हमनायखौ जोंहा मोनगासिनो आरोखि आरो बिदिनो गोबां औ जोंहा बेफोरखौ जुदि जोंहा बेफोरखौ थाल लायाबा बा जोंहा ओरैनो नायगार ल'ब्ला जोंहा सानसे बे सम बेबायदि सम्पदफ्रा गोमालांगोन आरोखि मिथिंगायारि सम्फदफोरा जेरै जोंहा बांद्राय थावनि बाहायफ्लायनाय जोंहा थावनि दामफोरखौ बारायनायखौ जों मोनगासिनो ज बेफोर जे बे बुस्थुफोरा जोंहा बारा मोननो थां मोनला बा सानसे सम गोमालांनायखौ जों हमदांनो मोनगासिनो बिनो थावफोर बां जे बेफोरनो बांद्राय बाहायनायनि थाखाय जादों आरोखि नै बेफोर जोंनि सम्पदफोरखौ जों बांद्राय बाहायफ्लेबाय थायो नांगौनि बारा बाहायफ्लेयो औ आ गोदोहाय ट्रेनखौबो जोंहा खयलाजोंसो खारोमोन आथिखालावसो जोंहा कारेनटजों खारनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि बे जोंहा बेफोरबायदि सम्पद फोरखौ जों बासायनायखौ जों नुनो मोनदों माखासे गोबां बिथिङावनो जोंहा सम्पदफोरखौ बासायनायखौ नुनो मोनो बासायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो जोंहा थावफोरखौबो गारिफोरखौबो गोबां बिदिनो थावजों खारालाबा बिदिनो बेटारिनि गारि बानायबाय बा कारेन्ट नौ बेटारिनि गारि बेखौ बानायनाय जाबाय जोंहा गोबां बिदिनो चार्ज होनानै बेटारिजोंसो खारसै आरोखि। जे जोंहा थाव सोनो दरखार गैला आथिखालाव बा थावनि गारिया दङ जोंहा जोबनो थाङा। थेवब्लाबो जोंहा बेटारिनि गारि बायदि होननाय जाबाय आरोखि जे जोंहा थावा बिदिनो जोंहा जोंनि बे सम्फदफोरा जे जोबलाङा सानसे सम जोबलांनो हमगासिनो बेफोरखौ रैखा थि खालामनाय जादों आरोखि बेफोरबायदि औ कारेन्ट नि बा बेट्रिनि गारि दिहुननायनि थाखाय आरो जोंहा औ नैथियाव थाङोब्ला जोंहा सुबुं सुबुं सम्पद सुबुं सम्पद होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा ओरैनो जे गेदेमा सुबुंफोरखौ जोंहा सुबुं सम्पद होननानै बुङो आरो जे गेदेमा सुबुं होनोब्ला जे सासे सासे सुबुङा बा गोबां बिदिनो बिथिं होलांनाय बा गोबां बिदिनो गिदिर खामानि मावलांनाय नैबे सुबुंखौहाय जोंहा सुबुं सम्पद होननानै बुंनाय जायो आरोखि। जोंहा जोंनि भारतनि मादावनो गोबां बिदिनो सुबुं सम सम्पद मोननो हायो जोंहा जेरै डक्टर ए पि जे आबदुल कालाम आरो बिदिनो जोंहा महात्मा गान्धी जोंहा बेफोरखौ साफ्रोम बायदि जों बिदि गिदिर गेदेर गेदेर सुबुं सुबुंफोरखौ जोंहा बिदिनो सुबुं सम्पद होननानै बुंनाय जायो आरोखि। जे जोंनि था खाय जोंनि भारत हादरनि थाखाय गोबां बिदिनो खामानिफोर मावलांदों बा जोंखौ गोबां बिदिनो बानदारि फोर होलांनायनि थाखाय जों बेफोरखौ सुबुं सम्पद होननानै बुङो आरो नैबे बेबादि सुबुंफोरखौ आरो बिदिनो जोंहा थामथियाव थाङोब्ला सुबुं बानायनाय सम्फद जे रै जोंहा सुबुं बानायनाय सम्पदब्ला बिदिनो जोंहा मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे बुस्थुफोर बे बे मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे बुस्थुफोरखौ जोंहा जे मानसिया बानाय बानाय बानायनानै लायो बा बानायस्लायो नै बेखौहाय जोंहा मिथिंगायारि सम औ मिथिंगायारि सम्पद लायनो सुबुं बानायनाय सम्पद होननानै बुङो। जेरै जोंहा ओ जेरै- औवा, औव मिथिंगानिफ्रा मोननाय औवा औवा खौहाय जोंहा बिदिनो गोबां बिदिनो आरांगा, मासि बिदिनो बायदिसिना बानायनाय मोनना बानायनायखौ नुनो मोनो आरोखि। जे जोंहा मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे बुस्थुफोरखौहाय बानाय बानायस्लायनाय बा बिदिनो जों बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो। बेफोरखौहाय जोंहा सुबुं बानायनाय सम्पद होननानै बुङो आरोखि आरो बिदिनो गोबां बिदिनो सम्फद सुबुं बानायनाय सम्फदफोरखौ नुनो मोननो हायो। जेरै- जोंहा गोबां बिदिनो गारि-मथर बायदिसिना बेफोरो जोंहा सुबुं बानायनाय सम सम्पद आरोखि, बेखायनो बेफोरखौहाय जोंहा सुबुं सम्पद होननानै बुङो। जेरै- जोंहा उरां दङ रेलगारि औ औ।
औ दा ओ बे मा होनो? जोङो मिथिंगायारि सम्पद आ बेफोरबायदिनो सुबुं सम्पदानो होन बेफोरबायदिनो आरो मानसि बानायनाय सम्पदानो होन बेफोरबो माने माखासे बिथिङाव बाहागो रानबावनाय दंबावो नामा? जेनेबा ओ माने बेयो जेनेबा ओ मा होनगोन बिदिखौ? माने खनसे बाहायखांनायनि उनाव माने जोबलांखायो सोरबा सम्पदा माने ओमफ्राय सोरबा सम्पदा आरो फिनज जाफिनो।
औ, जोंहा बिदिनो औ दङ जोंहा मा
औ
औ मा माखासे सम्फद दं जोंहा औ हागोन नोंथां जोंहा बिदिनो माखासे सम्फद दङ जेरै माखासे सम्पदफोरा जोंहा बाहायोब्लाथाय नैबे सम्पदखौ जोंहा मोनफिनला आरो माखासे सम्पद दं जोंहा जे सम्पदखौ जे जोंहा बाहायखांनायनि उनाव जोंहा गोदानै बानायफिननो हायो आरो बा बेखौनो जोंहा लाबोनानै जों बेफोरखौ बाहायफ्लेबाय थानो हायो हायो आरोखि जे बे बुस्थुआ माब्लाबाबो जोबलाङा जेरै जोंहा सम्फद जोबलांनाय होनोब्ला जे बुस्थुखौ जों बायखांनानै बाहायखांनो हाया बिदिनो थाव दङ खयला आरो बिदिनो औ गोबां बिदिनो बायदिसिना बुस्थुफोर दं आरो जे बुस्थुफोरखौ खनसे बाहायबाथाय जों बाहायफिननो हाग आरोखि जोंहा आरो माखासे बिदिनो बुस्थु दं जे बुस्थुखौ जों बायफ्लेबाय थानो हायो दै जोंहा बे दैखौबो जोंहा बाहायनानै आरो बिदिनो जोंहा गोदान जाफिनो आरो नैबे दैया आरो बिदिनो प्लास्टिक जे जोंहा प्लास्टिकआ माब्लाबाबो गाज्रि जाया जों बे बुस्थुखौ बाहायबाय थानो हायो आरो बाहायफ्लेबाय थानो हायो आरो बिदिनो गोबां दंबावो बिदिनो ब बुस्थफोर सम्पदफोर जाय बुस्थुखौ माखासे सम्दखौ जों खनसे बाहायबाथाय बाहायफिननो हाला आरो माखासे सम्पदखौ जों बाहायफ्लायबाय थानो हायो बिदि दं आरोखि औ
बे बिथिङावनो आंखौ फंनैसो बुंनोसै
औ नोंथां दे बुं
ज नोंथाङाथ' खारफ्राम बिथिङावनो माने बुंलांजोबखाबायानो
औ
मानसिया बानायनाय सम्पदानो दा गिबियाव जोंहा मिथिंगायारि सम्पद होनना बुङोब्ला
जोंना द बां-बांसिन बाहायबाय जाबाय जानाय मिथिंगाय सम्फदफोरा बाहाय
जोंहा दा थाव खैला बेफोरबायदियानो माने जोंनि माखासे मिथिंगायारि सम्फद जाय बांसिनै बाहायजानायलै बेफोरबायदिनो जोंहा बिफां लाइफाङाबो माखासे मिथिंगायारि सम्पद
औ
दा बैफोर मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ जोङो उननि दिहुन जोलैनि थाखाय जोङो माने लाखिनानै दोननो रोंनांगोन आरो
औ नंगौ
नाथाय दिनैनि मुगायाव माने गोबां माने जोंनि गोबां गिदिर गिदिर मानसिफोरा माने सुबुं जायखौ होनो सुबुं सम्पद बै सुबुं फोरा माने मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय माखासे बिथिङाव माने खामानि मावगासिनो सिनो आरो
औ नंगौ
दा जेरैबायदि नोंथाङा बुंलांनो माने बेटारि रिक्सा दिहुननानै माने मि ग सम्पदफोरखौ माने बाहायनायखौ माने खम खालामो दा बैफोर माने मिथिंगायारि सम्फदखौ बैफोरबायदिनो माने आ
बासायनो नागिरदों माने मिथिंगायारि सम्फोरखौ सुबुं सम
औ
दा बे बिथिङाव माने जोंहा जोंनि माने समाजनिफ्रायबो साफा साफा माने सुबुं सम्फद जा जानो नांगौ होननानै माने आं फोथायो आरो अब्लासो माने सुबुं सम्पद जानो हायोब्लासो माने जों सुबुं सम्पदा माने मिथिंगायारि सम्पदखौ जोङो सेभ खालामनानै दोननो एबा इयुन जोलैनि थाखाय ज दोनो
नंगौ थार बाथ्रा नंगौ नोंथां।
दा बेफोरबायदिनो माने जोंहा मिथिंगायारि समफदखौ माखासे मानसिया मानो नाङा फाङा ओरैनो बाहायला बायो जेरैबायदि जोंहा बहाबा ससे थाङोब्लानो माने गारि लानानै थाव बाहायगारनाय
औ
माने जोंहा बिफां लाइफांनि फारसे अन्नाय गैयै
औ
बेफोरबायदि माने जोंहा जोंनि जि हुदाफोरा माने जोंनि सुबुं सम्पदानो होन मिथिंगायारि सम्पदानो होन बेफोर माने फोजोबलांनाय एबा जोबलांनायनि फारसे लां बेनिखायनो जोङो मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ रैखा खालामनो नाजानांगोन।
औ।
उननि समफोराव माने बेनि बागै जों मोजाङै सावरायबावगोन नोंथां।
औ औ नोंथां जोंहा समाबो जाबाय ना।
औ।
दे अब्ला नोंथां।
औ दे